बायनो गोजोन मोनाबिलिनि नोंथांनिसिम गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय।
ओ नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय।
दा नोंथाङा माबेबाफोर खामानियाव मुखुब दं नामा?
गैनायाथ गैया नोंथां दे बुंनायसै मा जाहोननि थाखाय हरनायमोन?
नोंथां आं जोंनि बरनि दोरोङारि नाफाम नाफाम बानायनायनि सायाव नोंथांजों सावरायनो थाखाय हरदोंमोन
ए दे बुंनो हागोन दे नोंथां
नाफाम होननानै बुङोब्ला बियो बरनि दोरोङारि जाग्रायावहाय गोग्लैयो जाग्रा ओंख्रि होननानै जों बेखौ बुंनो हायो ओ नाफामा जोंनि भारतआव ओ जि आइटेक मोननाय मोनसे बरनि दोरोङारि ओंख्रि। खौ बरफोरा गोदोनिफ्रायनो ओ बो गोदोनिफ्रायनो संनानै जाबोगासिनो दङ आरो बेखौहाय नआवनो बर आइजो फोरा बानायनानै जायो ओ बेखौ जोङो बोरै बानायो होननानै बुङोब्ला ओ जोङो जाम्फैफोराव एबा अबेबा अबेबा दैमाफोरावहाय थांनानै जोङो ना ना मोनबोयोब्ला एबा जोङो खायसे सुबुंफोरा हाथाय बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै ओ बै ना ना नायाबो फिसा नाफोरखौसो जोङो नाफाम बानायनाय जायो ओ ना फाम बानायनो थाखाय जोंनो ना मावा ना फिथिख्रि ओ थेंगोना गोरलैफोर बेफोरखौसो जोङो नाफामावहाय बाहायनाय जायो ना। फाम बानायनायावहाय बाहायनाय जायो। जों बेफो बे बे नाखौहाय जोङो बुथुमनानै एबा ओग गोरानै सायनानै लानानै अरफोराव फोराननानै एबा सानफ्रामबो जोङो सानदुङाव फोराननानै बेखौ गोरान खालामनानैहाय ओ जोङो लाग्रोनांगौ आरो बिनि उनाव ओ जोङो जेला बै ना गोर नाया रानो अब्ला जोङो बेखौ नाफाम देनो थाखाय थियारि खालामो। जोङो नाफामाव नांदेरगौ बायदि जोङो मुवा बेसादफोरखौ सिगांग्रो थियारि खालामनानै लायो। ओ जोंनो बेयावहाय मोनसे गोनांथार मुवा नांदेरगौ बेयो जाबाय थास बिसं ओ थास बिसंखौ जोङो बांसिन नै गोसोम खालार गोसोम खालारनि थास बिसंखौ लानायखौ जोङो एबा जोङो बेयाव होफानायखौ जोङो नुनो मोनो बिनिखायनो जोंनो ओ नाफाम बानायनो थाखाय थास बिसङा मोनसे गोनांथार मुवा होननानै जों बुंनो हायो। ओ बेखौबो जोङो खाथि खालानि हाखरफोरनिफ्राय एबा जोङो अबेबा बोरि जायगानिफ्राय अबेबा बागानफोरनिफ्राय जोङो बेखौ बुथुमनानै लाग्रोयो। आरो जोङो बेखौ बुथुमनानै लानानै जोङो बिनि बिलाइखौ गारो आरो बेजों लोगोसे जोङो बिनि बिगुरखौ जिरनानै लाग्रोयो जिरनानै लाखांनायनि उनाव बेखौ सुस्रखांनायनि उनावहाय बेखौ दै फरद जासे सरत जासे दोननानै जोङो बै ना गोरान लाखानायखौ जोङो गाहेन उवाल ओ जोंना बरफोरा गोदोनिफ्रायनो बिदि देनाय देनाय माबाफोरावहाय जोङो गाहेन उवाल खौ बांसिनै बाहायनायखौ नुनो मोनो। गाहेन उवालावहाय जोङो बै ना गोरानखौ देग्रोनानै ओ एसे देखांनायनि उनाव जेब्ला नाया दुफु दुफु गेब्लेयो अब्ला जोङो बै थास बिसं ओ खानानै लाखानाय एबा जों साफा खालामनानै लाख नायखौ जोङो ओ गेजेर समावहाय जोङो बै ना गोरानावहाय जोङो होफादेरनाय जायो बेजों लोगोसे आरो जोंहा दंबावो ओ बेबायदिनो बानायखांनानै जोङो बिसोर मोननैखौ। ओ मोननैजों गोरोबहोनानै एबा लागायनानै जोङो बिसोर मोननैखौ देयो। ओ दैखांनायनि उनाव जेब्ला बियो गिसि गिसि जागोन। जेब्ला बियो गेब्लेजोबगोन अब्ला जोङो बेखौहाय। खुरुननानै गाहेन वाल्डनिफ्राय खुरुननानै जोङो बेखौहाय। बबेयाव सोनानै लागोन जोङो बेखौ खायसेखौ जोङो। औवा हासुङाव सोनानै दोननाय मोनो आरो खायसेखौ जोङो। ओ बथल दिंग्रिफोराव सोनानै दोननायखौ नुनो मोनो आरो खायसेखौ जोङो। प्लास्टिक थावनि प्लास्टिकफोरावहाय जोङो ओ सावथेनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनो जोङो बेखौहाय ओ जोङो बै औवानि। ओ औवानि हासुं एबा। बै बथल दिंग्रिफोरखौ जोङो साफायै सुनानै लाग्रोनानै जोङो बेखौ। सिगांग्रो गोरान खालामनानै जोङो बेखौ फोराननानै लागोन हग्रोयो आरो बिनि उनावहाय जोङो बै देनानै लानाय नाफामखौ एबा बै देनानै लानाय ना गुन्द्राफोरखौहाय जोङो जोङो नारसो नारसो बे बयमा बेसेबां जायो खंख्ला जाहोनो मोना जों बेखौ नारसो नारसोसो सोनानै दोननांगौ मानोना खंख्ला जायोब्ला बेयावहाय बार हाबनानै बै नाफामा गाज्रि जायो एबा थावा जालाङो एबा जोङो बेखौ खालेले मोनजायो बिदि होननानै बुङो ओ बिनि थाखाय जोङो बै नाफामखौहाय जोङो बयेमावहाय नारसो नारसो एबा जोङो औवा हासुङावहाय जेसेबां जायो एसेबां नारसो नारसो होनानै दोनो आरो बै नारसोनायफोरखौहाय जोङो नारसोखांनानै जेला बे बयेम बा हासुुंआ बरथिक जायो अब्ला जोङो बेखौ थालिरनि बिगुर बा प्लास्टिकफोर जोङो बै प्लास्टिक बयमखौहाय जोङो प्लास्टिकजों खाथेनाय जायो आरो जोंहा बै दंबावो औवा हासुंखौहाय जोङो ओ थालिरनि बिगुरजोंहाय जोङो सोनानै हासुंखौहाय जोङो सोनानै दोनो थालिरनि बिगुरखौहाय जोङो थन्नानै जोङो बै हासुङावहाय सोनानै दोनो जाहाथे बे सिङावहाय बार हाबनो मोना मानो होनोब्ला बार हाबोब्ला बै नाफाम देनानै दोननाया मुसियै एबा गाज्रि जालांनो हमो एबा ओ बियो थावा जालाङो बिनि उनावहाय जोङो से सप्ता बा खायसेया से दान ओ बेबायदि दोननानैहाय बेखौहाय जायो मानो होनोब्ला बियो गोबाव दोनब्लाबो जेबो जाया बिनिखायनो बेखौ गोरा खाथेनानै दोननांगौ बिनि थाखाय गोरा खाथेनानै दोननाय जायो आरो बे ना फामखौहाय गोबावजोंहाय जायो ओ बेबायदिनो बे नाफामखौहाय बर'फोरा बायदि बायदि ओंख्रिफोरजोंहाय संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो बेबायदिनो बर'फोरा नारजि एंखुर नारजि ओंख्रि सङोब्ला बेयावबो होफादेरो आरो थास आथिंफोरावबो हो फा देननानै जायो आरो बेबायदिनो बे नाफामखौ ओरैनोबो जोङो। फुदुंनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बेबायदिनो जोंनि बरफोरा नाफाम ओंख्रिखौ नाफामखौहाय देनानै गावबा गावनो आखाइजों देनानै लानानै ओ गावब गावनो गावब गावनो संनानै जायो आरो नाफामनि ओंख्रिखौहाय नाफाम ओंख्रिखौ जेला सोङो अब्ला जोङो बेखौ दोनखुमानो हाया बिनि थाखायनो नाफाम ओंख्रिखौहाय जोङो ओ गोजानाव थाब्लाबो जोङो बेखौ मोनामनाय जोंनो जों मोनथिखायो जे नाफाम ओंख्रि संदों ओ दा नोंथां आंनि बुंनाया एसेनोसै जोंनि बर'नि दोरोङारि नाफाम ओंख्रिनि सायाव बुंनाया दा नोंथाङाबो आंनो माबाफोर फोरमायफिननो सानदों नामा?
औ औ नोंथां थारैनो जोबोर मोजां बाथ्रा खौनो होनदों नोंथांनि होननाया गासैबो सैथोजोब दा आंबो जोंनिनो गोदोनि दैफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय दोरोङारि जुमाय बा जौखौ माबोरै बानायो बिनि आदबखौनो
औ बुंनो सानदों
औ
ओ बुंनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथाङा बुंनो हागोन।
औ ओ जुमाय बा जौ बानायनाय आदबाथ' बेखौ बानायनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांगौ जायो एमाव जेनेबा एमावा जौ एबा जुमाय बानायनायनि रोखोमसे गोनांथार मुस्थ स्लाबो होननानै बुंनो हायो आरोना जोङो ओ गोदोनि समनिफ्रायनो जोंनि बर' हारि बा बर' कसारिफोरा एमावखौहाय गाव गावनि आखाइजोंनो हाग्रा बंग्रानिफ्राय बा ओ दिहुननानै गा उम लायो आरोना दा बेखौ बानायनानै लानायाव मा मा नेम बा मााबायदि नांगौ जिनिसफोरनि जगारना जगार जायो बेफोरो बेफोरखौ आं बुंलांसै आरोना नोंथां ओ ए गिबियावनो एमाव बानायनायनि नेम हिसाबै ओ सेरसे जखानि माइरं बाक्सानिफ्राय बा एमाव बानायनायावहाय नांगौ मुवाफोरखौ औ ओ लानांगौ जायो आरोना बे मुवाफोरा ओ जेनेबा खासि हाग्रा बिजौ बिजौखौहाय गासैहाय जेनेबा मोन जिनै बा बिनि बां एसे खम बा बेनि बांसिन लाबाबो जायो आरोना ओमफाय बिनिफाय बे खासि हाग्रानि बिबारखौ मोनब्ला साबसिन जायो आरोना एमाव बानायनो थाखाय ओमफाय बिनि उनावहाय जोंनो नांगौ बेदर थलास बि माबा बिस समावहाय बेदर थलासे जखानि आरोना ओमफ्राय आगर रोदा थ'लासे बिनिफ्राय थालिर बिलाइ बा आनारस बिलाइ गोरलै आदाब फवसो जखानि नांगौ जायो आरोना बेफोर गासैखौबो जोङो एमाव बानायनायनि सिगांनो बुथुमनानै लाखानांगौ आरो एमाव बानायनायाव बानायनाय समावहाय माइरं बाक्साखौहाय घन्टाया थाम घन्टासो सिगांनो दैयावहाय सोमनानै लानांगौ आरोना आरो बिनि उनाव हाय दैनिफ्राय बोखांनानैहाय घन्टासेसो बा से घन्टा बा बै होखानाय थाम घन्टसेनि उनावहाय दैखौहाय फसर गारजोब नांगौ आरो ना बिब बेखौ फस'नो थाखाय खेरखा बा अबेबा दै गुसुरग्रा जायगायाव दोन्नानैहाय जों बेखौ फसरनो हायो ओ बेनि उनावहाय खांनानै लानाय बै जों जे आवगयावनो खांनानै लाखादोंमोन थालिर बिलाइनि आनारस बिलाइ बैफोरखौहाय ओ बिफां लाइफांनि बिलाइ आरो बेदर रोदाफोरखौहाय उवाल आवहाय दे देंखि उवाल बा जायखौ जों देंखि होननानैबो बुङोमोन बेयावहाय गुन्द्रा सौग्लिनानैहाय लानाय जायो आरो ना बेयावनो बेनि उनावहाय ओ सोमखानानै दोननाय माइरंखौ जयै देफानानै हाय अन गुन्दै खालामनाय जायो आरोना आरो अनखौहाय उवाल बा दिंखि देंखिनिफ्राय संग्रायावहाय दिहुननानैहाय लानाय जायो आरो। बे अनखौहाय संग्रायावहाय जोङो मोजाङै दै सारस्रो सारस्रो नानाय जायो आरो ना।
बेनि उनाव बेखौ जों फिसा फिसा बा लादुरा खालामनानैहाय एसे दाब्ले दाब्ले रो रोखोमैहाय दानाय जायो आरो बेखौ एमावनि महरावहाय हो होनाय जायो आरो दाब्ले दाब्ले खालामनानैहाय। बेखौ जों गु उम मोनसे संग्राय एबा सान्दांगायावहाय दोननानैहाय फोराननानै लानाय जायो आरो। बिनिफ्राय बानाय गोदान एमावखौहाय जोङो एमावहाय गोरलै गोरलै होननाय जायो आरो। बे एमाव गोदाननि एमाव गोदाननि लादुरानि सायावहाय थाइनै गोजाम एमावखौहाय जोङो जाय जायनाखि फुराना जों आवगायनो बानायनानै दोन खानाय बा लाखानाय बे एमाव खौहाय जोङो सिफ्रुनानैहाय बेनि गुन्दैखौहाय सरनानै बा सारनानै होनाय जायो आरोना ओ जोंनि बर'फोरा बेखौनो मा होनो एमाव मोखां होननानैबो बुंनाय जायो आरोना।
एमावा गोरलै एमाव गोरलैनि सायावहाय माइनि जिगाब एसे सारनानैहाय बेखौहाय बैसांआवहाय हरब्रै बा सानब्रै ओ हरब्रै हरबासो दोनहाबनाय जायो आरो। बेनि उनावसो बियो एमाव महरखौहाय मोननाय जायो।
औ नोंथां आं खोनागासिनो।
औ बिनिफ्राय जोङो ओ जुमाय एबा जौ बानायनायावहाय बाक्सा माइरंनि गोनांथार आरोना। जौ बानायनो जुमाय संनायावहाय जुमाया गेफे जायोब्ला जौ जाया होननानैहाय जोंङो बुंनाय जायो आरो जुमाय संनाया स्राव स्राव जानांगौ जाहैदों। दरं नगाव‌कामरुप बे बायदि बायदि जिल्लाफोरावहाय जोंङो बरफोरा जुमायनि ओंखाम बा दुंबुर थानायावहाय समावनो एमावखौ फुननानै गुसु जाहोयो आरोना। बेनि उनावहाय ओ हानि दो एबा बे जायखौ मल दाङा होननानै बुंङो बेयावहाय सोनानै दोननाय जायो आरो ओ गंसे दोआवहाय जोंङो सेरथाम बा सेरब्रैसो जखानि माइरं जुमाय सोनानै दोनजायो। बे जुमाय बा जौआ हरथाम बा हरब्रैनि उनावहाय लोंजानाय जायो आरोना। ओ बिनि गेजेराव बे जौनि गेजेरावनो जोंङो मा जोंनियाथ' दाख्लैसो जि आइटेक मोननायबो दंङ बेफोरनि बेफोर जौ फोरनि मुंखौहाय मखनो थाङोब्लाथ ओ जौ गोरान आरो माइब्रा जौ बिदै ब' ओ जौगिसि बेफोरनो गाहाय आरोना।
औ।
बिनिफ्राय जोङो हरथामनिफ्राय बे गुजिबा हरसिम दोननानैहाय जुमायखौहाय लोंनाय जायो आरो। ओ बेबायदिनो माखासे ओनसोल जेरैबायदि गवालपारा जिल्ला बा आरो